औ।
औ।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ दासो खोनादों नोंथां।
औ
हेलौ।
औ खोनागासिनो नोंथां बुंलाय।
नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा?
मा होनदों नोंथांखौ मोजां खोनाफैयाखै आङो।
नेटनि प्रब्लेम खोमा नोंथां खोनाबाय दा।
बुंलाय नोंथां।
मोजां खोनायासै नोंथां
नोंथांनिखौ मोजां खोनाया सै आङो।
खोनाबाय दा एबार नोंथां।
औ खोनाबाय एबारो नोंथां। हेल' नोंथां।